हेलौ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ दा आं नोंथांनिसिम जोंहा दि गोबां दोरोंङारि ओंख्रि दं दा जेरैहाय जोंहा गोबां ओंख्रिफोरा जि आइटेक बेफोरबायदिबो मोनबाय आरो नोंथां दा जेरै बुंनो थांङोबा जोंहा बर'हा गावनि आंगो ओंख्रि दं होननानैदि गुबुननि सिगांङाव फोरमायनो हानाय बा जि आइ तेक मोननाय गोबां ओंख्रि दंसै जेरैहाय नाफाम अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' बेबायदिनो नार्जिजों अमा बेफोरबायदि आरोना नोंथां दा जोंङो जा दोरोंङारि जानाय लोंनाय बा ओंख्रै बेफोरखौ माबोरै मा खालामो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां दा जेरैहाय नाफाम औ दा जेरैहाय नाफाम नाफामखौ बोरै बानायो होनबाथाय आं नोंथांनो फोरमायनो दा गिबियावनो जोंनो नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ना नांग्रोगोन नाखौ जोंहा दा दैज्लां बोथोर ना नोंथां दाथ' गोबां ना बेबायदिनो फिसा फिसा ना सें ना बोथिया ना फिथिख्रि ना मावा बेफोरबायदि गोबां मोनो आरो नोंथां गोबां मोननायखौ जोङो न'आव लाोनानै बेबायदिनो खि बायदिसिना गारनानै जोङो ओ फोराननानै अराव फोराननानै बा बेबायदिनो सानदुङाव फोराननानै मोजां फोराननानै लायो आरो नोंथां दा बेखौनो जोङो बेफोरखौनो ओ नाफाम देनाय जायो दा गिबियाव जोंहा ना लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो ओ जोंहा थास'नि गोनांथि जायो थास'याबो गोबां रोखोमनि थायो नोंथां दा जेरैहाय बुंनो थाङोबा थास' गोसोम थास' गुफुर बेबायदिनो थास' दुदालि बेबायदि आरो दा मोनफ्रोमबो होजायो जायखि जाया नों मोनसे सायखना लानो हायो आरो नोंथ दा गयावनो जोंहा ना जा गोरान बेखौ जोङो उवाल बा बेबायदिनो दिंखि बायदिसिनायाव देनानै लाग्रोनांगोन आरो दा उवालाव देनायाव मोजांसिन जायो बेनि थाखायनो जोङो उवालाव दे दनो नांगोन दा बेखौ मोजांहाय ओ गेब्लेनाय बायदि मिस मिस खालामनांगोन आरो ओ ना गोरानखौ बेबायदिनो मिस मिस जाखांनायनि उनाव जोङो थास' थास'खौ नांगोन थास'आ ओरैबायदि जानांगोन जोंहा ओ बिलाइखौ खौ हासनानै गारनानै जों बिथं बा ओ जा बिनि गां खं बेखौल' लाबोनांगोन आरो हास'नानै जों थास'आ जुदि गिदिर गिदिरबाथाय जोो बेखौ गुरजिननो हायो आरो थास'आ बाराद्राय गिदिर नङाबाथाय जोङो बेखौ एफाजिनो मोजां सुस्र'नानै थुख्रा थुख्रा बेबायदिनो फिसा फिसा हानानै लानांगौ आरो बाराद्राय फिसाबो नांलाया ससे ससे बेबायदिनो हास'नानै लानांगौ आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बेबायदि हास'नानै लाखांनानै जोंहा जेब्ला ओ ना गोरान देनाया मिसमिस जाखाङो अब्ला जों बेयावनो जोङो एसे एसेनो होनानै थास'जों देग्लिबावगोन आरो नोंथां बेबायदिनो थास'खौ ओ एसे एसे हरबाय थागोन मानो होनबा जोङो खेबसेनो होया खेबसेनो होयोबा थाय जोंहा माने बारा जायोब्लाथाय बै जा ओ ना देग्लिनाय बेयाव ग्लिब ग्लिब जाहैनायनि ओ सा ओ‌ सा चान्स थायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो खेबसेनो हरालासेनो एसे एसे होबाय थागोन आरो बेबायदिनो एसे एसे होनानै जेब्ला जागोन अब्ला जोङो थास' होनायखौ बन्द' खालामगोन बेबायदिनो थास'जों ना गोरान जों देग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ होनो नांगोन खारै जाय खारैखौ जों थालिर फिफां बा ओ बेबायदिनो थालिर मुरा बे फोरबायदिनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो ओ एसे होनो नांगोन आरो ओ जा जेसे सेबां ओ ना गोरान बा बेबायदि देना नाफामनि थाखाय देदों बे खौ नायनानै जोङो एसे होनो नांगोन आरो बेनि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बे नाफामा मैखुन बायदिसिना बेबायदिनो ओ एमफौ बायदिसिना जाया बेनि थाखाय जोङो बेखौ होगोन आरो लोगोसे बियो जोंनि बे नाफामखौ ओ सेवग्लिनानै मोजां गोथाव खालामगोन बा मोदोम होगोन आरो बेयो नोंथां बेनि थाखायनो जों बेखौ होगोन आरो बेबायदि होखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ गारबा बा बेबायदिनो सामस बा आखाइजोंनो जोङो मोजां मिलायनानै लागोन आरो जाहाथे बे खारैया गासिबावबो नाङो आरो ओमफ्राय बेबायदि ओ लगाय खांनायनि उनाव जों नांगोन ओ हासुं बा जोंनो फयाम जोङो बथलनि फयामफोरखौबो लानो हायो आरो बेनि अनगाबो जोङो जु दि बेफोर गैयाब्लाथाय जोङो औवानि हासुं लानो हायो दा औवानि हासुंखौ जोंहा गिबियावनो ओ फारसेखो गानथि लानांगोन आरो फारसेखै गानथि लानो नाङा आरो बेबायदिनो ओ सामस बा गारबाजों बा आखायजोंनो जोङो बेबायदि दिनो एसे एसे सोहरनानै थोन थोन मो जांहाय सोनांगोन आरो बेबायदिनो बुंजासे ग्रोब सोनो नाङा जोंहा एसे ओ आथा सोनांगौ आरो जलायसे से ओ सोआलासिनो दोननांगौ ओ बेयाव जोङो गिबियावनो बेबायदि सोखांनानै जोङो आरोबाव जोङो बेयाव थालिर बिलाय गोमोन जोंहा थालिर बिलाइ गोमोन थायोना नोंथां बेखौ जोङो मिट मोजां होथेनानै जोङो बार हाबनो हायि बायदि खालामगोन आरो बिनि उनाव जोङो जा औ औ जा बेनि उनाव आरोबाव जों बन्थ' जा सुखांनाय ओ हाथ'फ्ला बेखौ आरो जोङो दैजों नाग्लिनानै लारु खालामना आरो बेखौ होथबावगोन आरो नोंथां बेखौ होथेखां नानै आरो जोङो प्लासटिकजों मोजां खाथेना दोनबावगोन जाहाथे एसेबो बार हाबनो हाया आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ अरदाबनि सिगाङाव बा बबेबा मोनसे मोजां जायगायाव दोननानै जोङो बेखौ जिबा दिननि उनाव जानो हायो आरो नोंथां जुदि जिबा दिननि उनाव जायोब्लाथाय बियो बाराद्राय गोथावा फैनाय नङा बेनि थाखायनो जोङो एसे जेनेबा मास मोनसे बा मास मोननै बेबायदिनो नै दान नै दान बेबायदि दोनोब्लाथाय जोंहा गोथावसिन जायो आरो बेबायदिनो आरो बानायनाया जोंना ओ नाफाम बानायनाय आयदाया जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बानायनाया दा नों थाङाबो बेफोरनि ओ दोरोङारि जा जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ हागोन ओ जोंनि नोंथाङा बुंबाय ओ जों नाफाम ना नाफामखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो आरो मानिफ्राय बानायो बेखौ नोंथाङा ओ मोजाङै फोरनायनि फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आरो खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथां दा ओ जोंहा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा ओ अनला ओंख्रि थाहैबाय। बेनिफ्राय सबाय ओंख्रि थाहैबाय ओमफ्राय नारजि नार्जिजों अमा ओंख्रि बिदिनो जोंनि ओ माखासे बर'नि जि जामुं जि जानाय बेफोरो माखासे ओ दङ आरो जोंहा बर' जोंनि बे बर'नि दोरोङारि जानाया दा ओ जोङो नारजि नारजिजों जुदि अमाखौ अमा जोंहा बे नार्जिजों अमाखौ। जों संनोब्लाथाय जोंनो गिबियावनो नारजि नांग्रोबाय ओ जोङो बे नारजिखौ ओ जेब्लानाखि जों नारजि बानायगोन ना बे नार्जि बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे मा होनो ओ फाथो होननाय जोंहा मोनसे ओ मा दोङो लाइफां हारिनि मोनसे आबाद दं आरो जोंहा फाथो ना जायखौ जोङो फाथो होन्नानै बुङो बे फाथोनिफ्राय जोङो नारजिखौ बानायनाय जायो आरो। ओ‌ जों दानिया बे ओ नारजि बानायनो थाखाय जि जोंनि फाथो आबाद बे फाथो आबादखौ जोङो बांद्राय मोननो थांनो नागिरला आथिखालाव जोबोर खम मावसै दानि आथिखालाव ओ मानो जायनि थाखाय जोङो नारजिखौ बांद्रायखौ ओ मोनजानो नागिरला आरो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोङो नारजिजों जोङो जुदि अमा ओंख्रि जोङो अमाखौ संनो गोनां जायोब्ला जोंनो गिबियाव नारजि गोरान नांग्रोबाय बिलाइ गोरान बे नारजिखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो सुनानै आरामसे जोङो सुनानै लानांगोन लानानै बिनि जि मैला जानाय बे खौ जों साफा खालामग्रोना लानांगोन आरो बेनि उनाव जि जोङो अमा बे अमा खौ जोङो अमा बेदर बा अमा बिहु बिदिनो माखासे जोङो ओ बेदरफोरजों जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ संनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जुदि बे नारजि ओंख्रिखौ संनो संनो गोनां जायोब्ला बिदिनो जोङो नारजिखौ गिबियावहाय जोङो नारजिखौ ओ एसे जोङो संग्रोनांगोन दैयाव एसे जोङो रुनाय बायदि खालामग्रोना लानांगोन आरो बेनिफ्राय लानानै जोङो जि नांगौ जानाय जोङो हमना लाबाय थाव एसे थाव बानलु संख्रि बेफोरबायदि होनानै जोङो साराय असे ओ बिदि पियास बानलुफोरखौ जोङो एवग्रोनानै लानांगोन एसे दसे समनि थाखाय बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो नारजिखौ जेब्लानाखि जोङो ओ दैयाव जेनेबा जोङो माबागोन ना बेखौ एसे रुनाय बायदि खालामगोन। गोदौ होगोन आरो जोंङो जेनेबा जेब्लानि गोदौगोन अ ब्ला जोङो जि गोदौबाय थागोन बे गोदौनाय समाव जोङो मा खालामो जों खारै होनाय जायो आरो नङा मा नोंथां बे ना
औ नोंथां औ
ओ बिनिफ्राय खारै होनानै जोङो बेखौ ओ बिराद मोजाङै जोङो गोदौहोयो गोदौ होनानै आराम से नारजिफोरखौ जों गेब्ले होजोबग्रोनानै लानांगोन फार्स गिबियाव बेनिफ्राय जोङो बेनि उनाव जि जोङो बेदर होनो गोनां बे बेदरखौ जोङो ओ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो एवफ्रामग्रोना लानानै जेब्लानाखि जोंनि नारजि ओं ख्रिया मोननोसै सम जागोन अब्ला जोङो बे ओ एवफ्रामनानै लानाय बेदरखौ जोङो मा अमा बेदरखौ बे संबाय थानाय बा गोदौबाय थानाय जोङो बे ओंख्रियाव बेखौ होस'नानै होनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ बिनि उनाव जोङो ओ नैजिबा नैजिबा बेफोरबायदि मिनिटसो सम नि उनाव जोङो बे नारजि मा होनो ओंख्रिखौ जोङो खांनाय जायो आरो जोङो जि बे खारैया बेसे बुरजा नांगौ बा जोंनि संख्रिया बेसेबां नांगौखौ बेखौ जोङो एसे साखिनानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो खांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बिदिनो मा होनो नारजि ओख्रिखौ जों बिदिनो बानायनाय जायो आरो दा नारजिजों आरो ओ अमा बेदर बे ओ ओंख्रियाथ' जोबोद जानो मोजां जुदि नोंथाङा खनसे मोनजायोब्ला आरोबाव जाबावनो लुगैखायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
बेफोरो जोंनि मोनसे मा आ बर'नि जामुं आरो बियो ओ बे नारजिजों अमा बेयो जोंना मा होनो ओ मोनसे जि आइटिक मोननो हानाय मोनसे ओ बर'नि जामुं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ बेनिखायनो ओ बेखौ जोङो ओ साफ्रोमबो जोंनि बर' न'खरावनो बे फ्राय नारजिखौ जोङो मोननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो नारजि खौ आथिखालाव जोङो खायसे खायसे बायदिसिना हटेलफोरावबो जों मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां ना एबा जोङो बे हटेलफोराव जानाय नारजिनिख्रु जोंनि नखराव संनाय नारजि ओंख्रिफोरा साबसिन जायो आरो नङा होनबा नोंथां मोजां मानो होनब्ला ज हटेलफोराव बाहायनाय जि खारदै बे खारैफोरखौ एक्ससलि लकेल खारैफोरखौ बाहायनाय जाया माखासे माबानिफ्राय बानायनायखौसो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जोङो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो जेब्लाबो जोंनो खारैया गोनांथिथार जों खारै नङाब्लानो बे बेनि गोथावा माने थावनाय गैया जायो आरो नङा होनबा नोंथां थि बेफोरबायदिनो जोङो बे नारजि आरो अमा ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो सङो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे ओंख्रि दंबावो अन अनला ओंख्रि सबाइजों साम' ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ गोबां जोंहा जानाय माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ आरो
औ नोंथां औ
दा बेनिफ्राय नोंथाङा अनलाजों ओंख्रि खौ जाफेरबायना नोंथां
औ नोंथां आङो जों जोंनि जायगायाव जों न'नि अनगाबो जोङो जोंनि जायगायाव हाबाफोरावबो बा हाथा खुरनायाव जोङो जों जोंनि जायगायाव जोङो माने मोनायाव हाथा खुरनायाव अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो जों न'आव जेरैहाय अनलाजों दाउ बेबायदि सङो जोंना बेबायदिनो गिबियाव जोंहा बेबायदिनो
समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो जोङो जोंनि दोरोङारि जि जामुं बा ओंख्रि बे जानाय आयदाखौ जोङो बेखिनियाव सावरायनाय आयदाखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जायो नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ दे
दे होनबा